औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों। दा जोङो दिनै बाथ्राखौ सावरायनो सानदों रेस्टुरेन्टनि सायाव जाय जेनेबा जानाय लोंनायनि जानाय लोंनायनि थाखाय माने बेसोरो जानाय लोंनायनि फालांगि बादि जाहैयो जेनेबा बेफार रेस्टुरेन्टआव
औ
बेवहाय जेनेबा ओ मोनसे रेस्टुरेन्टा जेनेबा मोनसे गोसोखांथावना जानोबा अ जेनेबा बेनि थाखाय आङो सानो जेनेबा रेस्टुरेन्ट मोनसेनि इन्टेरियरा जोबोर मोजां जानांगौ इन्टेरियर होनना होनो बु बुङोबा जेनेबा बेनि रेस्टुरेन्टनि अ जेनेबा डिजाइन साजायनाय बेफोरो आरो जानायाबो मोजां जानांगौ। जेनेबा बिसोरनि रेसिपिया मोजां जानांगौ आरोना। आरो नोंथाङा माबाफोर बुंनो सा सानदों नामा रेस्टुरेन्टनि सायाव?
औ नों बुंनाया नंगौ माने रेस्टुरेन्टफोरनि बिल्डिं बा जायाव बिसोरो बेफार बा फालांगि खालामो जायगाफोरा मोजांबा बांसिन मानसिफोरखौहाय एट्रेक्ट खालामो बुंजायो। आरो आंबो आरो जुदि आं मिथिखायो जे बे रेस्टुरेन्टा नि जानायफोरा जोबोद गोथाव थावो बिदिब्ला आङो माने बे बिल्डिंफोरा मोजां नङाबाबो आङो थाङो आरो। नाथाय माने जुदि आं मोनसे दाबसे जागाफोरावहाय गोदान बला आङो आंथ' मिथियाना जे बिनि जानायफोराबा गोथाव नङना नङा होननानै थ' अब्ला आङो बांसिनै बे बिल्डिं बा सायाव नुजानाय जे बिल्डिंनि समायथि बेफोरखौ नायनानै आं हाबो आरो। नोंथाङालाय माबायदि?
औ नंगौ बेनो जेनेबा माने गिबियाव जेनेबा मोनसे गोदान रेस्टुरेन्टखौ ट्राइ खालामनो नागिरदोंबा बेनो बेनि जेनेबा बाहेरनि नुथाय आरो सिंनि जि नुथाय बेयो माने एट्रेक्ट खालामग्रोयो आरो ना। बे रेस्टुरेन्टआव हाब हाबनो था खाया बे जेनेबा रेस्टुरेन्ट मोनसे हाबखांनायनि उनावसो जों मेनुखौ मिथिगौ ना। बिदिनो माने मोनसे रेस्ट रेस्टुरेन्टनि इन्टेरियर आरो जेनेबा इन्टेरियरा बिराद माने माबा खालामो कास्टमार लाबोनो थाखाय हेफाजाब होयो आरोना। मेनटेरियरा रेस्टुरेन्टखौ। आरो जेनेबा बेनि डाइनिं एक्सपिरियेन्सफोरा जुदि मोजां जायो थ' बेवहाय जेनेबा थांबाय थानो लुगैयो आरो।
औ
आरो जेनेबा अ नोंथाङा मा सानो रेस्टुरेन्टफोरा मोनसे गोदान गोदान इन'भेसन लाबोयो ना ट्रेडिसनेल रेसिपिखौनो लाखिबाय थानांगौ नोंथाङा मा बुङो बेवहाय?
आंथ' सानो माने दानि जुगावथ' जों बेखौनो नुनो मोनो लाइक ओ ट्रेडिसनेल रेस्टुरेन्टआ गुबुन जाखायो आरो बे मडार्न रेस्टुरेन्ट फोर गुबुन जाखायो आरो नाथाय बिदिनो जोङो कम्बाइन मोनसेबो बानायनो हायो। दा आं सानो माने जों मोननैखौबो लाखिनांगौ। माने बि बिदिनो जोङो गोदान गोदानै रेसिपिफोरबो बानायबाय थानांगौ आरो मानो होनबा जों मानसि नालाय जोंथ' माने गोदान गोदान बांसिनै गोदानानो जा जों गोदानखौनो बांसिन जों ट्राय खालामनोहाय लुगैयोना मोनसे एदभेनसार बायदियै नोंथाङा माने अ गोदान रेसिपिफोरखौ ट्राइ खालामनो एक्साइटेड जायोना जाया?
गोदान रेसिपिफोरखौ ट्राइ खालामनो एक्साइटेड जायो औ माने अ बिसोरो माने दानि जेनेबा गोदान रेसिपिफोराव ना जेनेबा बिसोरनि प्लेटिंफोराबो जोबोर मोजां जायो आरो ना बे प्लेटिंफोरखौ नुनानै जेनेबा जोबोर गोथावबादि नुयो आरो ट्राय खालामनो जोबोर लुुबैयो आरो बेफोर माने जों बुंजागोनखि संग्रानि सेफनि माने मोनसे क्रिएसन आरो ना बेफोर गोदान रेसिपिफोरा जोङो रेसपेक्ट खालामनांगौ बिसोरनि गोदान रेसिपिखौ ट्राइ खालामनांगौ बिदिनो
औ औ आंबो सानो बिदिनो आरो जों दानिया नुनो मोनो सेफ सेफफोराबोथ' गोबां गोबां गोदान गोदान रेसिपिफोरखौ लाबोयो आरो बिसोरो माने बे मोनसे आर्ट होननानै होनजायो आरो ना सेफ आबो संनाय खुरनाया मोनसे आर्ट होननानैबुंजायो जेरै दड्रयिं बा आ सावथुनाव जायफोरा आ एक्टिं खालामो बेफोरखौबो आर्ट होननानै बुङो ना बा मेथाइ खननाय बेफोरखौबो आर्ट होननानै बुङो बिदिनो आं सानो माने अ संनाय खुरनायाबो मोनसे आर्ट होननानै सानो आरो नोंथाङा मा सानो?
नंगौ बे जेनेबा संनाय खावनाया मोनसे आर्ट बे आर्टजों लोगोसे माने बिसोरो आरो रेस्टुरेन्टफोराव गोबां हाइजिनफोरखौबो मेइेनटेन खालामनाय जायो आरो ना माने जाय सेफ संग्रा बिसोरो बिसोरनि किसेन फोरा बिराद जोबोरैनो हाइजिन जायो रेस्टुरेन्टफोराव गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्टफोराव हटेलफोराव माने संनाय खावनायनि निया जायगाया थ' नोंथाङा सानो ना साना जे हाइजिना हाइजिन मेेनटइेन जाना थानाया जोबोर गोनांथार?
अ बेथ' जोबोद गोनांथार हाइजन मेनटेन खालामनाया मानो होनबा जोङो नुनो मोनो खायफा खायफा माने निउसफोरावहाय जों नुनो मोनो आरो खायफा खायफा रेस्टुरेन्ट फोराव बिदिनो हाइजिन मेनटेइन खालामिनि थाखाय मानसिफोरा बेफोराव जानानै गोबां बिदि देहानि फारसे ओ हेंथा बा देहानि फारसे ओ प्रब्लेमखौ जानाय नुनो मोनदो आरो कमप्लेनट फोरबो नुनो मोनो बिनिनो आरो बेनि बेनि थाखायनो जोङो मोनसे रेस्टुरेन्ट जुदि सालाय सालायनोबा जोङो हाइजिनखौ मइेनटेन खालामनांगौ आं बिदि सानो आरो
औ थ ओ सोरनिबा जेनेबा रेस्टुरेन्टआथ बांसिन बिदि जायो माने सोरनिबा रिभिउ खोनानानै थाङो गोदान रेस्टुरेन्टफोराव माने सोरनिबा रिभिउ लाग्रोनानै थ जानाय लोंनायाबो बेनि सोरनिबा रिभिउनि सायाव बांसिन सोनारो आरोना सोरबाया बुंबा बेनि बे रेस्टुरेन्टनिफ्राय बे जानायखौ ट्राइ खालाम मोजांथार बिदि बुंनाया बेबो जायो बिदिया नोंथांनाव जायोना जाया?
जायो जायो।
औ।
आरो जों दानियाथ' जोङो मोनो माने जोंनि टाउन कमिटियाथ' मिउनिसिपालिटि बा टाउन कमिटि बेफोरो जोबोद स्ट्रं जानांगौ आरो बे हाइजिनफोरखौ लानायनि थाखाय बिसोरो माने सप्ताफ्रोमबो बा मोनसे मास मोनसेयावहाय एटलिस्ट खननै बिसोरो चेक खालामनो थांनांगौ आरो बे रेस्टुरेन्टफोरनि ओ संनाय खुरनाय जायागाफोरखौहाय आं बेखौ सानो नोंथाङा मा सानो?
औ माने इन्सपेक्ट खालामनो थांनांगौ आरोना जेनेबा फुड इन्सपेक्टर इदिफोर थासोयो जेनेबा गासै माने सिटियावनो थायो फुड इन्सपेक्टर आरो गासैबो रेस्टुरेन्टफोरा जेनेबा रेजिस्टार खालामनांगौ जायो मोनसे रेस्टुरेन्ट खुलिनो थाखाय आरो बेनि उनाव फुड इन्सपेक इन्सपेक्टर फोरा बिदिनो इन्सपेक्ट खालामनो थांबाय थानांगौ जायो बिदि इन्सपेक्ट खालामनो थांबाय थायोब्ला माने रेस्टुरेन्टाबो ओ गावसोरनिखो गावसोरनि रेस्टुरेन्टखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय जेनेबा आ बिसोरो माने गावनि फारसेनिफ्राय जोबोर मोजाङै नाजायो आरोना जायनि जाहोनाव रेस्टुरेन्टनि जानायफोरा जोबोर मोजां जायो बेनि हाइजिनफोरा मोजाङै मेइेनटेन जायो
औ आरो उ आरो आं सानो माने जाय ओ वेटार बा एकाउन्टेन्ट बेसोरबो बिसोरबो माने मोजाङै ट्रेेन जानांगौ आरो बिदि गिदिर गोदिर रेस्टुरेन्टावहाय फिसा फिसा रेस्टुरेन्टखौथ आं बुङाखै जेनेबा गोदिर गोदिर रेस्टुरेन्टफोरावहाय बिसोरो मोजाङै ट्रैन जानांगौ जे बिस बिसोरो माने मोजाङै रायजलायनो हायो आरो साफ्रोमखौबो मोजाङैनो ओ गोजौ बा गाहाय बा गिदिर सानालासिनो ओ मानसिफोरखौ जे बिथांमोना ट्रिट खालामो बेबायदि जानांगौ आरो रेस्टुरेन्ट गिदिर गिदिरफोराहाय आं बिदि सानो।
औ माने बिदि रेस्टुरेन्ट गोदिर गोदिर हटेलनि संग्राफोर आरो सार सारभिं संग्रा स्टाफफोरखौ माने गोबाङानो जेनेबा बिदि मोजाङै ट्रेनिं होनासो लाखिनाय जाखायो जाय बिसोरखौ फोरोङो जे बोरै मानसि फोरजों रायज्लायनांगौ जेरै बोरै गेसफोरखौ हेन्देल खालामनांगौ आरो गेसनि थाखाय जेनेबा मा मा खालामनो हायो ओ बेफोरखौ आरोना बिसोरनि बिसोरनि जानाय लोंनायफोरनि बागै मा मा जेनेबा साजेस्ट खालामनांगौ बेफोरखौ माने ह मोजाङै फोरोंखायो आरो ना माने गोबां गिदिर गिदिर रेस्टुरेन्ट फोरावनोथ गोबांखौनो मोजां सारभिस होनायखौनो नुनो मोनो रेस्टुरेन्टफोरखौ
उ आरो जों दानि जुगावसो नुनो मोनो जे जाय फोरा वेटार बा बिदि खामानि मावो बिथांमोननियाव इउनिफर्मबो थाखायो रेस्टुरेन्टफोरावहाय आरो आङो बे जनाय माने जिरायनाय जायगाफोरखौहाय माने बेफोरो गुबुन गुबुन रोखोमनि थानांगौ आरो जिरायनाय जागाया ओ सानै डाबोल सिट बा बिदि ग्रुप सिट बिदिबो थानांगौ आरो आंनि थाखाय मानो होनबोला जोङो माब्लाबानि समाव जोङो हारसिं थाङो माब्लाबानि समाव जों सानै थाङो आनि समाव जोङो बिदि जमायै थाङोना मोनसे ग्रुपआवनो जों बिदि ग्रुपाव थंबोला माान ने जोङो जयैनो जिरायना जानो लुबैयो आं बेनि थाखाय माने बे जिरायनाय जायगाफोरखौ माने एसे ओ एसे गुबुन गुबुन रोखोमनि थानायखौ आं मोजां मोनो आरो
औ माने नंगौ बियो जोबोर मोजां माद माने मोनसे रेसतुरेनटनाव बिदिनो सानैनि साथामनि साब्रैनि ओ बिदिनो बवाबा द जिजोन गाहामनि जिसेजोन गाहामनि बिदि जनो हानाय खाबु थानांगौ तेबोल थानांगौ नाथाय गोबां गासै माने रेसतुरेनट फोरानो खायसे माने मेनेजमेन्ट प्रब्लेमफोरबो जायो जानांगौ बेदि माने खालामनाय नुवा नाथाय ए रेसतुरेनट फोरानो इदि मानसिफोर बुरजा जाथार थाङो अब्लाना बिसोरनि थाखाय जेनेबा मोननै मोनथाम टेबोलफोरखौ लाखिनानै ज सरजाबना होनायफोरखौ नुनो मोनो आरो ना जायफोर जेनेबा मोजां आरो ना बिसोरनि रुल्सफोराव पलिसिफोराव बिदि फ्लेक्सिबोल थानाया मोजां माने नुदोंखौ बांद्राय बिदि जेनेबा टेबोलफोरखौ सरजाबना होनाय
औ
उम
आरोबाव मा होनो ओ
दे बुं नोंथां
होमबा जों दोन्थ'नोसै दे जोंनि सावरायनायखौ बेवहायनो
औ दे होनबा